ओ हेल'
औ नोंथां खोनादों
औ नोंथां मा खालामदों नोंथाङा
नोंथां आं ओरैनो जनानै दङ
औ नोंथाङा दसे सम होनो हागोनना आं नोंथांजों एसे सावरायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन
औ हागोन नोंथां
अ बिदिब्ला नोंथां आं नोंजों जोंनि देहानि देहानि सायाव बा बेफोरबायदिनो जोंनि देहाखौ मा बादियै सांग्रांयै लाखिनांगौ बा जोंनि दिनि जिनि देहाखौ माबायदियै सांग्राङै लाखिनांगौ बेनि सायाव एसे सावरायनो होननानै नोंथांखौ कल खालामनाय जादोंमोन नोंथां औ
औ बिदिब्ला नोंथाङानो एसे जागायग्रोदो
औ औ नोंथां आं एसे फोरमायना होनिसै
औ
बेफोरबायदिनो जों देहाखौ सांग्राङै लाखिनो थाखाय थाखाय बेफोरबायदिनो मैगं गोथां मैगं थाइगंनि गोनांथि जायो बा फिथाइ सामथायाइ जानानैबो जों देहाखौ सांग्राङै लाखिनो हायो नोंथां
औ हायो नोंथां
औ बेफोरबायदिनो मैगं थाइगंनि बेलायावबा जों गोथां मैगं होनोब्ला थ' लाइ लाफा औ बेसर बे बेफोरबायदि मैगंफोरखौ जानानै जामो जायोब्लाबो जोंनि दे हाया सांग्रां थायो नोंथां औ नोंथां फिथाइ सामथाइनि यावबो आपेल आंगुर
औ औ
औ बेफोरबायदिनो नोंथां जों देहाखौ खौ सांग्राङै लाखिनो थाखाय फुङावनो फुंनि बा दस
रिंगानि सिगां सिखार नांगौ औ औ
औ नोंथां बेनिफ्राय जों मोखां उनु सुनानै बेनि उनाव जों जसेबां हायो‌‌ एसेबां जोंनो दै दैनि गोनांथि जायो जों दै लोंनो नांगौ औ नोंथां बेफोरबायदि बिदिनो बिनि उनाव जों खाथि खालानि फिल्डफोराव थांनानै एसे एक्सारसाइस बियाम खालामनानै बा खारथिंनानै जों देहाखौ सोराङै लाखिनो हायो नोंथां
औ नंगौ
औ नोंथां बेफोरबायदिनो जों देहाखौ सांग्राङै लाखिनो थाखाय सानसेयाव नै थाम लिटारसो दै लोंनायनि गोनांथि औ औ नोंथां बेफोरबायदिनो जों देहाखौ सांग्राङै लाखिनो थाखाय। मैगं थाइगंनि बेलायावबो। बेफोरबायदिनो न'आवनो गायनानै न'नि न'नि। गोबोर हासार होनानै
औ।
न'निनो लकेल मैगं बुङो बेखौ बेफोरबायदि। मानो मानो होनोब्ला गुबुनजों बाजारनिफ्रा बाजारनि बायनाय बा गुबुननि। निफ्राय लाबोनाय मैगंफोराव गोबां। गोबां। गुबुन गुबुन हासार जायखौ जों जायोब्ला औ। बेराम आजार जायो बे बेफोरबायदि जायोनालाय बिनिखायनो नोंथांजों। न'आवनो न'आवनो गोबोर हासार होनानै। न'आवनो आबाद मावनानै हो ओ न' बायस्लायस्लाय बेफोरबायदि न'आवनो आबाद मावनानै जों जा नो हायो नोंथां औ नोंथां अब्लानिया जोंनिया देहाया सांग्रां थायो।
औ।
औ नोंथां बेफोर बायदिनो देहा सांग्रां थानायनि सायाव नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
औ।
औ जोङो जों जोंनि देहाखौ सांग्राङै लाखिनो थाखाय जों गिबियावनो फुङाव सिखारनानै मरनिं एगक्सारसाइसनि गोनांथि।
औ।
औ। आरो हाथाराब्लाबो फुङाव सिखारनानै जोङो गिलासेब्लाबो दै लोंनांगौ दैनि गोनांथि।
औ औ नोंथां।
बेफोरबादि खालामोब्ला जोंनि देहाया स्ट्रङैनो थाबाय थागोन। आरो बै फोरनि अनगायैबो जों खाथि खालानि फिल्ड फोराव दसे दनै ब्लाबो एसे खा-खा-खारनांगौ होननानै जों मिथिगौ नोंथां।
औ औ नोंथां।
देहाया स्ट्रं जायो मोजां जायो।
औ।
आरो बैफोरनि अनगायैबो जों जोंनि देहाखौ जानाय लोंनायजोंबो जों स्ट्रं खालामनानै लाखिनो हायो। जो-जो औ। जेरैबायदिहाय जों जों जोंनि न'आवनो गायना नै दिहुना दिहुननाय आबाद जेरै गोथां मैगं थाइगं लाइ, लाफा, बायदिसिना। मैगंफोर गोथां मैगंखौ जानानै जों जोंनि देहाखौबो मोजाङै लाखिनो हायो।
औ नोंथां।
फोरबादिनो फिथाइ सामथाइ जानानैबो जों जोंनि देहाखौ मोजाङै लाखिनो हायो नोंथां।
औ औ नोंथां।
औ ओ नोंथाङा
औ।
नोंथांनि देहाखौहाय मा-माबोरैहाय जोथोन लाखियो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ नोंथां हागोन। बिब्दिब्ला आं नोंथांनि सिगाङाव एसे फोरमायना होनोसै।
औ।
औ नोंथां बेफोरबायदिनो
बिदिनो बेफोरबायदि आरो
फुंनि बा रिंगानि बा रिंगायावनो सिखारो बेनिफ्राय सिखारनानै जेसेबां हायो एसेबां दै लोङो बेनि फ्राय खाथिनि फिल्डाव थांनानै खारो एक्सारसाइस खालामो। बेफोरबायदिनो देहाखौ सांग्राङै लाखियो बिनिफ्राय गोथां मैगं थाइगं जायो न'आव नो न'आवनो न'आवनो गायनानै दिहुननाय न'नि लक्केल मैगं जायो बेफोरबायदिनो देहा जाय जोंनि देहाखौ सांग्रां खालामो बेफोरबायदि
औ औ
औ नोंथां बेफोरबायदिनो जों आङो सानसेयाव नै थाम लिटारसो दै लोङो।
औ औ
औ नोंथां बेफोरबायदिनो बेलासि समावबो खा थिनि फिल्डाव थांनानै गथ'फोर बा गामिनि गथ' गथाइफोरखौबो लानानै गथ'फोरजों ज' ज' बेफोरबायदिनो काबादि बा दिरुं बोलायनाय खारनाय बेफोरबायदिनो गुरला रेडि बेफोरबायदि खेलाफोरखौबो जों गथ'फोरजों गेलेनानै देहाखौ सांग्राङै लाखियो मानो होनोब्ला औ नोंथां जोंनि सायावबो उन्दै उन्दै गथ'फोरनि सायावबो जों देहाखौ सांग्राङै लाखिनांगौ नङा होनना नोंथां बेनि थाखायनो औ नोंथां बेनि थाखायनो जों बेलासि समफोराव गथ' गथ' गामिनि गथ' गथ' उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोनखौ लानानै बेफोरबायदि खारनाय बार नाय खेला गेलेयो एक्सारसाइस खालामो अने बेफोरबायदि खालामनानै जों देहा सांग्रां लाखियो बेनि अनगायैबो औ नोंथां बेनि अनगायैबो जों फिसा फिनला बेराम आजार जायोब्ला खाथि खालानि माबायाव हस्पिटालाव डक्टरनाव थांनानै जों देहाखौ मोजां डक्टरजों नायजानानै देहाखौ सांग्रां ला लाखियो औ नोंथां औ बेनि अनगायैबो जोंनि गामि ओनसोलाव गेजेर गेजेर बेफोरबायदिनो सार बिथां डक्टर नार्स बेफोरबायदि फैनानै जोंखौ देहाखौ माबायदि सांग्रां लाखिनांगौ माबायदि मैगं थाइगं जानांगौ मा बायदि फिथाय सामथाय जानांगौ बेफोरनि सायावबो गो
सायावबो गोबां
फोरमायनानै गालाङो बुजायनानै गालाङो नोंथां
ओ नोंथांनि बायदिब्ला औ नोंथांनि बायदिब्ला मा मा गोथां फिथाइ सामथायाइखौ जायोब्ला देहाया मोजाङै थायो बा गोग्गोयै थायो नोंथाङा एसे खोन्थालांनो हान
औ नोंथां फिथाइ सामथाय होनो फिथाइ सामथायाइ होनोब्ला जों बेफोरबायदिनो सुमफ्राम दालिम बेफोरबायदिनो न'निनो थालिर फिथाइ
औ औ
औ नोंथां बेफोरखौ बेफोरखौ जायोब्लाबो जोंनि देहाया सांग्रां जायो नोंथां।
औ नोंगौ नोंथां
औ नोंथाङा नोंथांनि देहाखौ सांग्रां मा बायदियै सांग्रां लाखियो एसे फोरमायना होनायसै नोंथां
औ नोंथां आङो फुंनि ब्रै बाजियाव सिखारनानै आङो खाथिनि फिल्डआवहाय दसे मरनिं एक्सारसाइस खालामहैयो आरो बैफोरबायाददिनो आं सानसेयाव हाथाराब्लाबो नै लिटारसो दै लोङो आङो
औ औ
औ औ बेनि उननिफ्राय आङो
खारनाय बारनायजोंल'बो देहाया गोग्गयै थाया नालाय बेनिखायनो ओंखायनो जानानैबो देहाखौ गोग्गोयै लाखियो
औ नोंथां
जेरैहाय गोथां मैगं मैगं थाइगं फिथाइ सामथायाइ बायदिसिना जानानै आं आंनि देहाखौ गोग्गयै लाखियो नोंथां
औ औ नोंथां
ओ आंथ' बारा मिथिला नोंथाङानो एसे बुंदो नामा
औ नोंथां बेफोरबायदिनो बेलासि समफोरावबो एक्सारसाइस खालाम गामिनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावखौ लानानै बेफोरबायदिनो गेलेनाय खारनाय बारनाय बे बेफोरबायदि एक्सारसाइसबो खालामनो हायो नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ बे बेनि अनगायैबो न'आवनो गायनानै लानो हायो गोथां मैगं थाइगं बेफोरखौबो जानानै देहाखौ सांग्राङै लाखि नोंथां औ औ फिथाइ साम थायनि बेलायावबो जों
औ
बेफोरबायदिनो थालिर फिथाइ दालिम फिथाइ आंगुर फिथाइ
औ नंगौ थां
औ नोंथां बेनि अनगायैबो जोंथ' नारेंखल फिथाइ होनोब्लाथ' न'आवनो थाखायो
औ थायो
औ औ बे बेनि दै खौ लोङोबाबोथ जों देहाखौ गुसु गोजोन मोनो औ नोंथां बेफोरखौबो गेजेर गेजेर जाजायो बेफोरबायदिनो नोंथां बिब्दिब्ला नोंथां जोंना समाबो जाबाय
जाबाय औ नोंथां
औ नोंथांजों देहानि बागै एसे सावरायनानै आं मोनथियो खौबो मोनथिनो मोननानै गोजोननाय मोनबाय नोंथां
औ नोंथां आंनिफ्रायबो नोंथांसिम जाखिनि मिथियोबा बाथ्रा बैफोरखौ नोंथाङा आंनो बुंनानै फोरमायना होनायनि थाखाय नोंथांसिम गोजोननाय थाबाय
औ औ दे नोंथां बिब्दिब्ला औ गोजोन औ गोजोननाय थाबाय नोंथां
औ दे